औ।
मा खालामदों नोंथांजोे?
नै आं ओरैनो दं नोंथां।
ए
औ जाखांबाय नोंथां। दालिजों बिन्दिसोमोन नोंथां। औ ए से
औ।
हागोन नोंथां। आं दायो ओरैनोसो दंथ'खायो नालाय। उम। औ।
औ आङो दिनैहाय आयदाया ला
लानाया जादों
माने जों बेरायनायनि बागै एसे सावरायनि आरो बा खाथि खालाव बेरायनाय बा एसे गोजान गोजान जायगायावहाय गुबुन गुबुन हादोरफोराव बे
फोराव बेरायनायनि बागै नोंथांजोआ एसे फोरमायनो हागोन ना हागो गोन नोंथां ।
देलाय एसे फोरमायलाय होमबा ।
दा बेरायनायनि बागै बुङोबा जों बयबो बेरायनोखौ मोजां मोनखायो नङासै नोंथां?
औ नोंगौ।
बहाबा लामा जायगा हान्थिनाय बा बहाबा गोदान जायगा नुहैनाय बेखौ बुङो बेरायनाय बयहाबो बिदि मोजां मोनखायो बेरायनाय बा बबेबा मोनसे जायगा मोजां नुहैनाय जायगा गोदान नुहैनाय मिथियैखौ मिथिनाय । माने जों बिदि गुबुन जायगा हान थिबासो बेरायबासो अबावबा मिनथियैखौ मोनथिबोखायो बुजियैखौ बुजिबोयोना ।
औ नंगौ ।
बिनिखायनो बयबो बेरायनो होनबाथाय मोजां मोनो । दा बै बेरायनायाव बै बेरायनायावनो दा नोंथाङाबो थाल लानांगौ आरोना नोंथांनि फारसे । जे गुबुन जायगायाव बेरायनायाव हान्थिनायाव गुबुन मानसिजों माबायदि मिलायनानै थानांगौ गुबुन मानसिजों माबायदि मिलायनानै थाहैनांगौ गुबुन मानसि नि औ । सिगाङाव माबायदि बेब'हार देखायहैनांगो बेखौ बेफोर माने नोंथांनिसिम गियान थानांगोन आरो नोंथांनाव बेफोरनिबो दा बेरायनो थांदों होननानै बेयाव जानला मानला गाज्रि आखु दिन्थियोबाथ' जानाय नङाना । औ नोंगौ बेथ' थार बाथ्रा । दा जों गुबुन हादोराव बेरायनो बुङोबाथ' बयबो लुगैयो बाद गुबुन हादोराव बेरायनायाबो इसेबां इजि नङा जे औ नोंगौ । गुबुन हादोराव जों थांनानै गुबुन मानसिजों जों मिलायनानै थाहैनांगौआबो एसेबां फिसा नङा आरो बयनिबो गोसोआ बयजोंबो सेम नङा जाहैबाय नोंथां ।
औ नोंगौ बे थार बाथ्रा ।
जोङो गुबुन हादोराव बेरायहैयोबा जों बेरायनायनि बागै बुंदोंनालाय बेरायहैयोबा जों बै गुबुन मानसि बायदि जाफानो नांगोन । औ दा जोङो बे गुबुन मानसिनियाव बेरायनो थांदों नालाय बे गुबुन मानसिया मा बुङो जों बेखौ बुंफानांगोन बा जों बिनि सिङावबाबो थानानै थानांगोन आरो ।
औ औ बेथ' थार बाथ्रा ।
उम बिदिनो आरो बेरायनो बुंबाथ' बांसिन बेरायनो माबायदियाव मोजां बुं बा हाजो जेराव मिथिंगायारि सम्पद नुहोयो जेराव जोंङो मिथिंगायारि नुथाय नुनो मोनो बेफोरखौसो साबसिन मोनोना?
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ
जेराव जोङो बिफां लाइफां नुहैगोन जेराव जों मिथिंगायारि सम्पदफोर जेनेबा दावसिन दाउला जुनार फार-फारसेनिफ्राय लानानै नों जेखौ नायनो मोनो बेखौसो मोजांसिन मोनो ना जेराव जों गोसो बायदि जोंङो रंजानो हागोन थानो हागोन बेनो जाबाय जोंनि हाजो हाला मिथिंगायावनो आरो जों बिदि थाहैनो हायो ।
औ नंगौ
दा बेफोरबायदियाव थांनोबो बेरायनो थाखायबो माने नोंथाङाबो नोंथांनि सेफटि बागै माखासे बेरायनो थांनायावबो आगजु लांफानांगौ जाहैयो आरो नोंथांनि जानायनिफ्राय लांनानै लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्राय नों नोंथाङा नों बेरायनायावहायो नों मानि गोनांथि जायो बेखौ नों थाल लानांगोन आरो दैनिफ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय बिराद जों बयबो मोनथियो एसे-एनैखौथ' खिन्थु आंबोथ' बारा जोंबो बारा जायगा बेरायनो मोनाखै आं इसेबांखौ मिथिया माने बेरायनायाव मा नांगौ मानङा खिन्थु आं मिथिनाय मानिखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय आरो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा दा? औ हागोन जों बेरायनायखौ बुङोब्लाथ' नोंथांजोआनो बुंखाबाय उम
अब्लाबो आं एसे बुंबावनोसै आरो बेरायनायनि बागै जों बेरायनायखौ बयबो मोजां मोनो मोजां मोना नङा नंगौ दा? औ जों बिदिनो गोबां बेरायनो मोजां मोनो जेरै जोंङो गोजान जोंनि खाथि-खालाफ्राव जों थांनो मोजां मोनो जेराव जोंङो गोबां बिदिनो दाउ गोबां बिदिनो जोंङो सान्थि जायगाफोराव थाहैनो मोजां मोनो जेन बेरायनो जोंङो
जोंङो गोबां जों जोंनि गोसोफोरखौ सुलायफैयो जेरावहाय मिथिंगायारिनि दंफां-लाइफांजों साग्लोबजोबनाय बिदि जायगायाव थांनो जों गोबां मोजां मोनो आरो नङा होनब्ला?
औ जों बेरायनाय बुङोब्ला गोबां बिदिनो हाग्रामा गेदेर-गेदेर हाग्रामाफोरावबो जों बेरायहैनो हायो आरो गोबां बिदिनो जायगा दं हाजो हाला दङ जेरै जोंङो जों मेघालया जायगायावबो थांनो हायो जोंनि आसामनि खाथि जायो आसामजोंनो नांजाबनाय जों बेयावबो गोबां बिदिनो दै गोलैग्रा गोबां बिदिनो दै गोलैग्रा गिदिर-गिदिर नुनो मोनो आरो जेखौ सेभेन सिस्टार वाटारफल होननाय जायो नङा हब्ला?
नोंगौ नोंथां।
औ जों बे औ बे जायगायाबो जोबोर समायना आं नुनायाव
औ औ नोंथांजोआबो मोजां मोनो जानो हागौ बे जायगाखौ औ नोंथां औ गोबां बेवहाय बिदिनो गोबां बिदिनो समायना-समायना जायगा दं आरो बेयावल' नङा गुबुन-गुबुन हादरावबो दङ नङा होनब्ला? औ नोंथां
औ बिदिनो गोबां जों बेरायनानै जों मोजां मोनो जोंनि गोसोफोरखौ जों थाजिम मोनहैयो बेरायनानै
आरो माखासे जों रोंगौथिफोरखौ जों मोनबोयो आरो जुगिदै औ जों
गोबां रोखोमनि जों बिदिनो बेरायनो हायो आरो जों बिदिनो गोजान-गोजान जायगायाव थांनानैबो जों बाइकफोर बाइकफोर आजिखालिथ' बारा होयो बाइक गारि जों बेफोरनि जों रिक्साफोरजोंबो जोङो बेरायनो हायो हायो आरो बिदिनो गुबुन-गुबुन जों बिदिनो गोबां बायदिसिना आरो बेरायनायनि जुगिदि जों गोबां गोदोनि जारिमिनफोरखौबो जों नुबोनो हायो औ जों बिदिनो गोबां मिथिंगायारि सम्पदफोरजों जों बेरायनानै जों मोजां मोनो गोबां बिदिनो हाजो हाला दैमाफ्रावबो जों थांनानै जों जोंनि गोसोफोरखौ गोसुग्लाय होयो दाथ आरो गरम बोथोर गोबाङानो दैसा दैसाफ्राव थाङो नङा होनब्ला
गोां गरम बोथोर गरम दिनावथ जेराव दै दं बेयावसो मोजां मोनखायो जोंबो दा थान्दा ह नागिरखागोन बहाबा हाजो सिङाव बहाबा जरना दंनो बहाबा दै गोग्लैनाय
औ औ
हाथाय सारि सारि दै बोहैनाय दंनो जोंबो जेराव थान्दा दं बेखौसो नागिरखायो गरम दिनाव दाथ बयबो थांगोन बेरायनो बेरायनो बुोबा दा गरम दिनाव बयहाबो अबावबा जरना बायदि साफा अन्थे बोहैनाय दंनो सबबो बेखौनो नागिरजोबगोन आरो खिन्थु बेरायनायनि बेस्ट टाइमानो जादों जानुवारि फेब्रुवारि बेफोरबायदि टाइमावहाय बेरायनो साबसिन आरोना
औ गोजां बोथोरनि समाव आरोखि ना
औ
औ
नोंहाबो नोंथाङाबो मानि थाखाय होनबा नोंथाङाबो बै समाव एसेबां गाननाय माबानायफ्रावबो एसेबां मबा जाया दा गरम बोथोराव नों नोंथांनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जेरावबो थालांनांगौ जायो नों गोसो जानाय बायदि गाननो जोमनो हायो हाया नों गोसो जानाय बायदि देलायनो हाया बेबायदि जायोना गरम दिनाव किन्थु नों गोजां नों खिन्थु नों गोजां बोथोराव नों गोसोबायदि नों थानो हायो गाननो हायो जोमनो हायो बेबायदि जायो आरो खोथाया
औ औ गानफब जोमफबै बेरायनो हायो आरो
औ बे गोजां बोथोरनि बेरायनायानो आलादा खामानि थाखाय होनबा बे गोजां बोथोरनि दिनानो बेलेग जायो दायो गरम बोथोराव नों बेरायनो सानोबा नों फात्था मोना मानि थाखाय बुंबा दानि बोथोरा बे जुन जुलाइनि बोथोराव बे समावहायो माला समाव अखा हागोन मा समाव सान्दुं दुंगोन जेबो माने गेरेन्थियानो गैया नों हमनोबो हाया । मा समाव मा जागोन थ' बेनि थाखायनो बै दुफां बोथोर समाव जों बिराद मोजां आरोना जोबोद मोजां बेरायनो थाखाय
औ नंगौ दाबायदियाव हाय मानसिफ्रा दाथ' नोंथांजो बायदि बुंदों जेरै बुंदों दानो अखा हायो दानो सान्दुं दुङो होननानै दा बायदियाव मानसिफोरा दै दैसाफोराव थांनानै बोरैबा जे अखा हानानै दैफोर लोमो अब्ला बिसोरहा मारै जागोन?
औ
औ जों बेफोरखौ साननांगोन आरो नोंथांजों बुंनायाबो थार बे बे नैबे माबा दैज्लां बोथोरा इसेबां गरम बोथोर सान्दुं दुङो सान्दुंबो दुङो अखाबो हायो जों खुनु गद मोना नङा होनब्ला मा समाव मा जागोन औ जों बिदि दैसाफोरावहाय जेन जों खारनो लामा गैया बांद्राय बिदि जों बिाथोराव थाङाब्ला जोंनि थाखायनो मोजां नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ बेखायनो जों गावखौनो गाव थाल लानानै जों जायगाफोराव बेरायनाया जोंनि थाखाय गाहाम आरो जोंनि जिउआवबो जेन खैफोदफोर फैया
नंगौ नोंथां
औ गोबां बिदिनो जों बिदिनो दैबानाफोरजों बा गुबुन-गुबुन गुबुननि बेराय गुबुन-गुबुन रायजोआव बेरायनानै थांनाय मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो जेन बिदिनो गोबां जाहोननि थाखाय गोबां बिदिनो औ जाथाय जाबोनाय सोरबा रुंसारि जालांदों सोरबा बिदिनो गोबां बिदिनो माबा माबि जों जानायखौ जाथाय जानायफोरखौ जों नुबोनो मोनदों आरो बेखायनो गाव-गाव औ गाव गावखौ थाल लायोबा गावनि थाखायनो मोजां नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ जोंहा समाबो जाबायमोन नामा नोंथांजो?
औ जाबाय जानायालाय नोंथां
औ अब्ला जों इयुनाव बे फोरबायदि खोथाफोरखौ सावरायबाय बावनोसै खोमा ना?
औ दे नोंथां
औ दे गोजोन्थों
उम